हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
मा खमदो नोंथाङा?
नोंथा आं दा जनानै दोङो।
औ नोंथांनाव आङो जोंनि बैसागु फोरबोनि बागै सोंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा ओ जोंनि बे ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि ओ फालिनाय जायो
औ जागोन नोंथां ओ जोंनि बे ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ फालियो सै त्र दाननि जोबथा सान खालि जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो जोङो मोसौ बैसागुखौ गिबियावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय नानै ओ दैजों सुस्रांग्रोनानै थुखैस्रांनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो मो सौनि आसुगुर एबा गङआव थाव फुननाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ न'खरनिफ्राय बाहेरायाव दिहुननानै मोसौखौ दिग्लि थि थाराय माइब्रा हालदै बायदिसिना होनानै जोङो मोसौनाव माला गानहोयो बेनि उनावहाय जोङो न'नि ओ दोनिफ्राय हांगारखौ लाबोनानै इन्दिनि देनथा नङाबा औवा देनथाजों जोङो गोसोम गोसोम दा गो होयो दा गो खांनायनि उनावहाय जोङो दुब्लि एबा फोथाराव मोसौखौ होलाङो मोसौखौ होलांखांनायनि उनाव जोङो ओ न' फारसे फै फिनो न' फारसे फैनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै गलिफोर खौ साफा सुफा खालामखांनानै बेवहाय ओ फागा होननाय थायोना जोंनाव मोसौनाव होनाय बेखौ सोलायनानै गोदान होनाय जायो आरो बेनि अखानायैहाय जोङो मानसि बैसागु खुङो मानसि बैसागुआव जोङो गिबियावनो नखराव फुजा हो ग्रोयो फुजा होखांनायनि उनावहाय गामिनि थानफोराव फुजा होयो बिदिनो गोदोर गोलावनिफ्राय जोङो बोर लायो बोर लाखांनायनि उनावहाय जोङो अखानायै ओ‌ जोङो मोसानो ओंखारो आरो मोसानायाव जोङो बैसागु खौ सातदिन मोसानाय
औ औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा दा बैसागुनि बागै माबाफोर आंनो फोरमायना होना
औ हागोन नोंथां ओ बैसागुआथ' जोंनि मोनसे बर'फोरनि आंगो फोरबो हिसाबै जों बेखौ फालिनाय जायो ओ नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंबो ओ मोसौखौ जोङो ओ सैथोनि सैथो दाननि अखा गोलैनायाव जोङो खैनाय जायो आरो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय नोंथाङादि बुंदों दिग्लिगुटि थाराय फान्थाव हालदै पानिलाव बेफोरखौ नांगौ होनना आरो खौ मोसौखौ थुखैनो थुखैनाय समाव जोङो मोसौनो गोदान फारा गोदान गानहोनाय जायो बेनि हागा बोरायखौ गारनानै बिनि उनाव जोङो मोसौखौ जोङो थुखैनो लांबा मोनसेदि जोंनि गोदोनि आजै आजौ मोना गालांनाय दङ जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय बाय था बेबाय थाइखौ जों खननानै दैमा नङाबा ओ फख्रियाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ सार नों बिथाङारि बुंदों बैसागुआ ओ मोसौ बैसागु बैसागु थायो जोङो मानसिनि बैसागुखौ ओ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरो जोङो ओ न'खर न'खर कल जोङो मोसाहैयो आरो न'खर न'खर मोसाहैनानै जोङो ओ जेब्ला ओ मोसायो अब्ला बियो ओ न'खरनि मानसिया जोंनो अननानै फैसा माइरं हरनाय जायो जेब्ला जोङो ओ न'खरनियाव मोसानो थांगोन अब्ला खाम सि फुं जथा सेरजा गंगना ओ लानानै जोङो मोसानो थाङो आरो जोंनि बर'निनो ओ दख'ना थावसि गोमो ओ रेगें रेगें आगरनि फासोरा ओ ब्लाउस गाननानै जोङो खाम सिफुं जथा सोजा गंगोना दामनानै जोङो न'खर न'खर हाबनानै जोङो न'खरबो मोसायो औ आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला जों बैसागुखौ मोनसे फोरबो हिसाबै बावखुंग्रि हाजोआव फालिनाय जायो। नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना औ औ। बियावदि गोदो बुंलांदोंमोनदि ओ सेंग्रा सेंग्राया सिख्ला सासे सेंग्राखौ मोजां मोननायाव बिखौ मोनैनि सिख्लाया ओ बावखुंग्रिनिफ्राय बाज्रुमना थैदों होनना मोनसे ओ खोनादों आङो ओ औ औ। बेयाव जोङो ओ बैसागुआव खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो जोङो बावखुंग्रि हाजोखौ गा खोयो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि बर'निनो ओ बेयाव गासैबो रोखोमनि ओ दोरोङारि जाग्रा मुवा मोनो नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जि अमा अनला दाउ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ बेयाव जोंनिनो बर' आइजोफोरा संनाय जायो। नोंथाङा बेखौ थारैनो ओ थांफैनो मोनदों जानांगौ औ। ओ नोंथांनियाव आं सोंनि जोंनि बर'नि ओ दामजुफोरा मा मा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि बर'नि गुबै दामजुफोर गैयाबोला जोङो बैसागु खौनो मोसानायानो जाया होनजायो मानो होनोब्ला जों बैसागु मोसा सानोब्ला जोंनि गुबै दामजुफोरखौ नांथारगोन गोन बेनि उनावहायसो जोङो बैसागु खौ मोसा जागोन नों थां जोंनि गुबै दामजुआनो जादों। गिबियावनो खाम खामखौ जों बैसागु मोसानो बा नां थारगोन बेनि उनावहाय जों जोंनो नांगो गोन सिफुं फुं सेरजा हारमुनियाम जाबस्रिं खरखा बायदिसिना नांगोन आरो। बेजों लोगोसे जोङो गावबा गाव गामि गामि ओंखारनानै बैसागुआव गावबा गावनि खुगा मेथाइजों जोङो बैसागुखौ मोसायो बैसागु मोसाखांनानै जोङो बेनि उनावहाय बैसागु जिखिनि मोसानानै जोंनो न'खर न'खर थांना मोसा जाहैनायाव सुबुंफोरा मोजां मोजां मोननानै माइरं एसे बा फैसा एसे हरनायजों जोङो बैसागुनि स्नि खालार जायोब्ला जोङो बेखौ जयैनो गामियैनो मोसानायफोरजों खाना जालायो आरो नों थां बेनि उनावहाय जोंनाव बर' फोरनाव मोनसे फोथायनाय दंबावोदि ओ जोंनिया बैसागुनि से बा नै खालार खालि जोङो गोखा गोखै जायो होननानै
औ औ औ औ आंबो मिथिगौ जेनेबा जोङो बैसाग बैसागु बैसागु जोबनायनि उनाव जायबा जोंनो ओ माइरं एसे जि हायो हरो बेखौ जोङो लास जोबथा थानायावसो जोङो ओ जोङो लावखार ओंखाम जायो बिदि होनना आं मिथिगौ आरो जोङो ओ बैसागु बिदाय होननानै बुङो बेयाव जोङो जौसे जौसे से बिदनो जोङो गोखा गोखै जायो गोदो बुंलांनायदि आजै आजौमोना जोङो बे जौसे सेथा गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय बेमार आजार बेफोर गासैबो खारो होननायलाय जोङो बेखौ दासिमबो फालिबोयो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिखौनो
औ औ ओ नोंथांनियाव आं मोनसे कुइसन सोंनि ओ जोंनि बर'नि सिफुुङाव अह बेसेबां गुदुं थानाय जायो
औ नंगौ नोंथां जोंनि गुबै सिफुङाव जोंनि बर'नि सिफुङाव मोनबा गुदुं थानाय जायो बेनि उनाव जोंनि इण्डियाननि क्लासिकेल सिफुुयाव सयथा गुदुं थानायखौ जों नुनो मोनो बेनिनो जोङो बर'नि दोरोङारि सिफुाव जोंनि मोनबा गरं थायो औ नोंथाङा मायबाफोर जोंनिबो बर'नि दधोरोङारि बैसागुनि बागै माबाफोर मोनथिबावो नामा नोंथां
दानियाथ' जोंनि बैसागुआव गोदोनि गोदोनिख्रुइ दा-दानिया आलादा जाबाय आरो ओ मानोना दानिया जोंनिया बैसागुआव बैसागुआव जोंनिया प्रग्राम मनु खुंनाय जायो आरोना गिदिर गिदिर आवगायनोसै दानिया एसे आलादा जागाय बे आरोना आवगायनि बायदि ओ जेबो आवगायनायखौ नुनो मोनला दानिया थ गोदान गोदान जाबाय ओ जोंथ' दानिया ओ जोंथ' गोदो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो न'खर न'खर मागि हैैयोमोन दानियाथ' एसे आलादा जाबाय जोङो बक्स लानानैबो ओ साफा सानैखो जोङो न'खर न'खर मोसानायखौ नुनो मोनो थारैनो नोंथांमोननि जाबो बिदिनो मोसायो जानांगौ साफा सानै
नोंथाङा थार थारखौनो बुंदों ना नाथाय जोंनिखि बेबायदि मोसानाय खौ बारा नुनो मोना नों थां‌ जोंनिया गामि गामि मोसा मोसानानै खाम सिफुं जथा बर'नि दोरोङारि दामजुखौनो लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बेबायदि जोङो बक्स लानानै मो खौ जोंनि बेखै नुनो मोना नोंथां
औ
नोंथाङा माबाफोर जोंनि बर'नि बागै आरोबाव मोन मिथिबावो नामा जेरैहाय जोंनि बैसागु‌ मोसानाय नायाव‌ खैदिनसो मोसा मोसायो जोङो बैसागुखौ बैसागुखौ जों मानो रंजायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन
औ औ ओ बैसागुआथ' जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आंगो फोरबो नालाय ओ बियो जोंनिया आमाय थुख्लुबो होनो बेयो जोंनि गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबनाय धोरोम नालाय जों बेखौ गारनो हाया आरो ना बिनि बिनिखायनो जोङो गोदोनि नेम खौनो लानानै जोङो ओ बे बैसागुखौ ओ मोसानाय जायो आरोना मानोना ओ दै जोङो ओ दैज्लां बोथोरखौबो बरायनाय जायो बे बैसागुखौ लाफानानै
औ नों गौ नोंथां नोंथाङा दा माबाफोर सोंनो दंबावो नामा आंनियाव नोंथां सोंनो हागोन
औ नोंथांमोननियाव ओ नोंथांमोननियाव ओ जेब्ला ओ बैसागु ओ जेब्ला बैसागु ओ जोबनायाव ओ लावखार ओंखामखौ नोंनि नोंसोरनि ओनसोलाव बबेयाहाय जानाय जायो
औ बैसागु मोसाखांनानै जोङो लावखार ओंखामखौ बेबायदिनो गामिनि लाइब्रेरि नङाबा लांदां जायगाफोर नायागिरनानै जोङो लावखार खार ओंखामखौ जानाय जायो नोंथां
नोंथां जोंनि समाबो फैबाय दिनैनि
औ नोंथां जोंनाबो समा फैबाय औ
गोजोन्थों नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिमबो